मोजां
हेल' औ नोंथां खोनादों।
थ आं नोंनाव कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथाङा कल हरदोंमोन। नोंथांनाव सम दङ ना आ आं जाय आयदानि सायाव सावरायदों नोंथांनाव कल खालामदों बे आयथायायानो जादों जोंनि बर'नि हारिमु आयदानि सायाव दा नों नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा
औ नोंथां ओ जोंनि बर'नि हारिमु होननानै बुङोबा जोङो खौनो मिथिनो हायो जे जोंहा मोनसे जौगानाय बा जौगाखानाय बा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि आसार खान्थि बा हारिमु जोंहा जौगा खानाय दङ'। बेबायदिनो हारिमु होननानै बुङोबा जोङो ओ जोंनि मोसानाय, मुसुरनाय, मेथाइ खननाय, गाननाय-जोमनाय, जानाय-लोंनाय, थानाय हुदा, आसार-खान्थि गासैबो जेरै जोङो थुनलाइफोरखौ ला फानानै नङा होमबा नोंथां गासिबो बिथिङाव जोंहा जौगानाय नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि बर' हारिनि जे हारिमुनि जोंहा माखासे गाननाय जोमनाय मोसानाय मेथाइ खननाय होननानै बुङोबा गाननाय जोमनायाव बुङोबा जोङो बर' आइजोफोरा दख'ना गानो आरो जोंहा आ आर'नाइ लायो आरो जोङो बर' हौवाफोरा जोङो गामसा गानो आरो बेबायदिनो माननि आर'नाइ लायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे मावनाय दांनायफोरावबो बेबायदिनो जोंहा आरिमु दङ' जेरैहाय जोंहा मा होननानै बुङो जोङो गुबैयै माइ आबादखौ गायनाय जायो बेनिफ्राय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोरखौबो गायो आरो बेबायदिनो जोंहा मोसानाय मेथाइ खननाय, दामनाय-देनाय होननानै बुङोबा जोंहा मोसानायावनो दङ' जोंहा बर' हारिनि बै जोंहा मिथिसार जानाय बा जोंनि बर' हारिनि माखासे हारिमुनि मोसानाय जेरैहाय जोंहा खाम, सिफुं, सेरजा, जथा दामनानै जोंहा जे बागुरुम्बा मोसानाय नङा होमबा नोंथां? बे बागुरुम्बा मोसानायाव बर' आइजोफोरा मोसायो, बे मोसानायाव जोंहा माखासे दख'ना ओ आरो जोमग्रा बा फास्रा बेफोरजों जोङो दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे ओ जोंनिनो हारिमुनि दामजुफोर बेखौ दामनानै ओ मोसानायखौ नुनो मोनदों जे जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि दामजु बेखौ बुङोबा जोङो जे खाम, सिफुं, जथा, सेरजा गंगोना, थरखा बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो आरो, नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदि नो जोंहा बेनिनो ओ माखासे ओ आगजुफोरखौ आङो फोरमायनि जे जोंहा सिफुं बे सिफुंङा जाहैबाय मोनसे औवानिफ्राय बानायनाय जे जोंहा बेयाव ओ औवानि बिजौ बाहागो बा जोङो दालाय बाहागोखौ जोङो बानायनाय जायो। बेयाव मोजाङै गेजेरजों ओ गुदुं थानो नांगौ। बा बियो गो औवाया गेजेरजों ओ एसे गुवार गुदुं थानाय जानांगौ आरो बेबायदिनो जोङो बेयाव गासै मोनबा गुदुं थुफ्लुंनानै जोङो बानायनाय जायो जे बेयाव बे सिफुं होननानै बुङोबा जोङो बेजों माखासे बार सुनाय आरो आखाइनि आव फाव बेजों जोंहा मोनसे देंखो आरो बे देंखो एबा खबामखौ जोङो ओ बेबायदिनो दामनो गोरोंफोरा दामनो हायो जे जेन' जों सादारन सोरबा सोरबा सोलोंनो सोलोङैबा बेनि सोमोन्दै जोङो मिथिथारै बा दामफेरै बे मानसिफोरा जोङो दामनो हानाय जाया मानो होननानै बुङो बा दामनो हाबाबो जोङो बेयाव माखासे खबामफोरखौ होनो हानाय जाया नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोंहा ओ जे जोंनि सिफुं बेखौ बेबायदि बानायनाय जायो आरोबाव जोंहा माखासे गंगोना होनना बुङोबा गंगोनायाबो जाहैबाय जोंहा औवानिनो बानायनाय मोनसे ओ गोबां महराव बेखौ सैनानै जोङो ओ बानायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो गुबन गुबुन माखासे जोंनि हारिनि होननानै बुङो बा जोंहा माखासे जोंनि ओ गाननाय जोमनायावबो जोंहा दङ जेरैहाय जोंहा आइजोफोरा दखना बेजों लोगोसे जोंहा बे खौ जोङो आइजोफोरानो दानाय जायो आरो जोङो बेयाव माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय बा मिथिंगानि जोंहा बिलाय फिथाइ माबा रोदा बिगुर बेफोरनि गेजेरजों जोंहा गाब गानाय जायो आरो जोंहा आगर होननानै बुङोबाबो जोंहा बेबायदिनो बिफां लाइफांनि माखासे ओ फिथाइ साम था थाय बिबार बेफोरखौ लानानै बा बेफोरनिफ्राय जोङो मा होननानै बुङो? आगरखौ जोङो बा एरखांनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोंहा
ओ गुबुन फारसेथिं ओ हारिमु होननानै बुङोबा बेबायदिनो जोंहा गोबां दं दंबावो जे जोंनि राव थुनलाइ बेफोरखौबो जोङो मखनो हायो। जे जोंनि बर हारिहा मोनसे जोंहा हांखो लिरनाय आरो जोंनि मोनसे राव रायज्लाय नाय बेबायदि हारिमुआव जौगाखानाय आरो जोंहा जानाय लोंनाय बेफोरनि सायावबो जोंहा जौगाखानाय खानाय नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो जोंनि बर हारिनि अनला दाउ नारजि ओंख्रि आरो नाफाम ओंख्रि नङा होमबा नोंथां? जै नाफाम ओख्रि होननानै बुङोबा जों जोङो नाफामखौ गुबैयै नानिफ्राय मोननाय जायो जोङो नानिफ्राय बानायनाय जायो बेखौ जोङो नाखौ फोराननानै जोङो ओ थासजों देग्लिनाय जायो आरो बेबायदिनो थासजों देग्लिनानै जोङो बेखौ बयाम एबा हासुङाव सोनानै दोननाय जायो। बेनिफ्राय जोङो माखासे ओ दानफोरनि उनाव जोङो बेखौ बखनानै एवनानै जानाय जायो। जे जोङो बेखौ एवनो थाखाय गिबियाव थाव गुबैखौ जोङो गुदुं खालामग्रोननांगौ बेनिफ्राय आरोबाव माखासे जों थाव गदै जों लोगोसे जोंङो सामब्राम बानलु बेखौ होनो नांगौ बेनिफ्राय जोङो ओ नाफामखौ हरनानै एवदबनो नांगौ बेनिफ्राय दसे सम एवनानै ओ जोङो ओ बेयाव दै हरनानै ओ गोदौहोनानै बा बाथोन खालामनानै जोंङो खांङोना। नङा होनबा नोंथां? बिदिबायदिनो जोङो लाइफांफोर हरनानै माखासे समनि उनाव जोङो बेखौ साखिनानै खांनाय जायो आरो नोंथां बेनोसै आंनि नोंथांनो जोंनि जे हारिमुनि सोमोन्दै फोरमायबाय नोंथाङाबो बे माखासे जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन। होगोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां औ। हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'आ गोदो गोदाय निफ्रायनो गोबांथार बिथिङावनो जोंहा दोहोनि हारिमु गोनां मोनसे हारि जाय हारिमुखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो दिन्थिबोनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै ओ जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय रोजाबनाय मोसा नाय गाननाय जोमनाय जा सावगारि बेरखाङो बेनो जाबाय मोनसे हारिनि हारिमु। बे बिथिङै जोंहा हारिमुनि बिथिङाव जेरै गावनिनो आंगो गाननाय जोमनाय दङ गावनिनो आं गो रोजाबनाय दङ गावनिनो आंगो ओ मोसानाय दङ जानाय लोंनाय माखासे गोबांथार माखासे दोरोङारि हुदाफोर जोंहा दङ। बेनि बेलायावनो जोंहा ओ खेराइ फोरबोआव दौदिनि मोसानाय बेबो जोंनि मोनसे हारिमुनि आयदा। आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेखाइजों ना गुरनाय बेबो जोंनि मोनसे हारिमुनि आयदा। जेरै आबाद फोथाराव आबाद मावनाय बेबो जोंनि मोनसे हारिमुनि आयदा। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा दामनाय दुनाय दामनाय देनाय रोजाबनाय मोसानाय बेफोरबो जों नि मोनफा मोनफा हारिमुनि आयदाफोर बेजोंनो लोगोसे जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों जों बर'फ्रा मैहुर खालामनानै जाग्रा मोनसे हारि हिसाबै सिनायथि मोनबोदों बेबो जाबाय जोंनि मोनसे हारिमु जाय हारिमुनि गेजेरजों जोंहा दिनैनि दिनावहाय नों सारा बुहुमावनो जों मिथिसार जानाय आसाम हादर सानि बड'लेण्ड रायजोनि बर'फोर होननानै जोंहा दिनै ओ मुलुगनि गेजेरावनो जोंहा दिनैनि दिनावहाय मिथिसार जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा थिग बेबायाददिनो दहाय नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जेरै दामनाय देनायनि बेलायावबो जोंहा मोनसे ओ हारिमु गोनां मोनसे हारि ओ बे हारिखौहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो दिनैसिमबो मुगानि उनाव मुगा ओ फोथांनानै लाबोदों ओ बेबायदिनो जोङो ओ गाननाय जोमनायनि बिथिङावनो होनोब्ला जोंहा ओ आइजोनि थाखाय आलादा आरो हौवाफोरनि थाखाय आलादा जोंहा दोरोङारि गान जोमफोर दङ जेरै आइजोफोर गानग्रा होननानै बुङोब्ला दख'ना आरो जोमग्रा फास्रा आरो बेजोंनो लोगोसे हौवाफोरनिया जाबाय गामसा आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा मोनसे नेरसोन फालि दङ आर'नाइ जाय आर'नाइखौ जों हाजो आगर नि जों नुनो मोनो समायना रमायना बे आर'नाइजोंनो जोङो जोंनि गेदेमाफोरखौ जों मान बावनाय जायो जोंनि जाफुंसार फोरखौहाय जों मान बावनाय जायो बेनो जाबाय जोंनि हारिमु आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओ जौ सावनानै लोंनाय मोनसे दोरोङारि हारिमु दङ बेनो जाबाय जों बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो सोलिबोदों जेरै जोंहा सावरि बादालि जायोब्ला हाबा हुखा जायोब्ला जोङो ओ जौ लोंनाय मोनसे दोरों दङ आरो बैसागो फोरबोआवबो जोंहा जौ लोंनायनि हुदा दङ दङ थिग बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्राय जोंहा बेफोरबायदि सोलिबोदों आरो बेजों लोगोसे जोङो गोदो गोदायनि फ्राय सोलिबोनाय जोंहा माखासे ओ गावनफोर जेरै जात्रा गउन होनो नो थाख्रि फारला खेमथा बेफोर जाबाय जोंनि हारिमुनि मोनफा मोनफा फा बाहागोफोर जेरै ओ थावख्रि बायदि गिदिं गिदिं मोसानायखाय जोङो ओ थाख्रि फारलाखौ थाख्रि फारला मोसानाय मुं दोननाय जादों बेखौ जोङो गोदोनि हाबा हुखा बा बहाबा माबा मोनसे फोरबोफोर जायोब्ला जों बै ओ दिन्थिफुंनायखौ लानाय जायोमोन बेनि गेजेरजों जों जोंहा जात्रा गान दङ आरो बिनि उनाव फैदों जोंहा एक थिनिया जाय सासे सुबुङानो गुबुन गुबुन ओ रुप लानानै बा महर लानानै ओ आ फावखौ खालामनाय जायो बेबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दङ बिनि गेजेरजोंबो जोंहा जोंनि बर' हारिखौहाय ओ गुबुननि सिगाङाव जों सिनायथि होनो हादों आरो बिनि गेजेराव जोंहा थियाटार जेरैहाय ओ जौस्रांङाव जोङो लाइभ श' दिन्थिनाय जायो बे जाबाय सोरां मन्जु थियाटार आरो आलायारन थियाटार जोंनि गेजेराव गोबांथार ओ थियाटारफोरखौ जों नुनो मोनो बे बेफोरबो जाबाय जोंनि हारिमुनि मोनफा मोनफा आयदा बे थियाटारफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिनि संसार जानाय मावनाय दांनाय सुखु दुखु गाबनाय मिनिनाय समाजारि आसार खान्थि बेफोर गासैखौबो जोङो बे थियाटारफोरनि गेजेरजों जोङो बेरखां होनायखौ नुनो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा जोंनि बर' हारिमुआव जेरै ना गुरनाय मोसानाय बे ना गुरनाया जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोखानाय मोनसे दोरों बेखौ जोङो जेखायफोरजों ना गुरनाय आरो जोङो जोंनि दोरोङारि मोसानाय आयदायावबो जोङो नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो हारिमु आयदानि सोमोन्दै जोङो सावरायनो हायो नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनाय खौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाथोंसै नोंथां? ओ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय हारिमु आयदानि सायाव आ गोजोन्थों साबायखर।
औ नोंथां गोजोनथों।